हेलौ
औ नोंथां खोना नोंथां औ औ आरो माथो खालामगासिनो नोंथां?
आङो नै ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां दासो ओंखाम जाखांनानै सानजौफुनि ओंखाम जाखांनानै जिरायनानै दं। नोंथां ओ जोंहा ओइ दाउ बेदरजों सबायमोनलै
बा बा गोथाव माथो
औ औ औ बेनिफ्राय मा माबा दं देरोमोन बैयो दालि जहल आरोबाव उम आलु भाजा औ गोथावथारलै नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दा
ओ नोंथां आंबो दं नोंथां ओरैनो बे गरमना दिनै बोथोरा एसे जोबोर गरम औ बेनिखायनो एसे दंफां सायाव जिरना दं आं
अ ओरैनो सानजौफुनि खाजा फोर जाबायबा नोंथाङा अ माथो ओंख्रि जाखो नोंथां
दिनै अमाजों आलुलै नोंथां
अ गोथावानो माथो
गोथाव हानोमोन र' नोंथां आस्सा नोंथां आ दा नोंथांखौ आङो खायसे खोथा रायज्लायनानै आं नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां
औ औ नोंथां
नोंथाङा दसे सम होननानै आंजों सावरायनो हागोनना नोंथां
अ आङो हानायमनिखौ नाजागोन बेसेबां नोंथांनो फोरमायनो हागोन आंनि ओमफ्राय मोनसे सुंद' बिबुंथि ओरैनो ओ बुजायना होनो हागोन आङो नों थां नोंथांनि ओ मा बिफाव बेखौ बेनि सायाव नोंथाङा बुंफोरना होदो दा
औ ओ नोंथां जे दिनैहाय दिनैनि समावहाय जोंहा दंफां होनबाथ' गासिबो मिथि खायो नङा होनबा नोंथां औ औ औ बिफां लाइफां औ औ औ बे दंफां लाइफांखौ ओ दिनैनि समावहाय जोंनो मानो नांगौ आरो जोंहा ओ दंफांनिफ्राय जोङो मा मा जोङो ओ मुलाम फा मोनो बिनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नोंथां
औ आंनावथ' एसेबां बेबायदि रोंगौथि गैया नोंथां आङो दा जिसि जिखिनि ओरैनो जोङो नुदों बेखौ आङो एसे फोरमायना होनोसो होनोसै नोंथांनो सुंद' समनि गेजेराव
औ नोंथां औ
बिफां लाइफां होनोब्ला जोंनिया जेनेबा ओ जोंनि सोरगिदिं थानाय मिथिंगा मिथिंगानि गेजेराव जोंनिया बेयो गोलैयो नालाय बेखौ जोङो मिथिंगाजों रुजुनानै जोङो ओ ओ बिफां लाइफां म हरै जोङो बेखौ मुं दोननाय जादों आरो बेबायदिनो जोङो बिफां लाइफां बिफांनि गेजेरजों जोङो आ ओ जिब जुनार बायदिसिना बेबायदिनो ओ बेयाव थाखोमानानै बेयाव थानानै ओ बिसोरो ओ जेब्लाखिं उजिबोदोंमोन बेनिफ्रायनो बिसोरो बे बिफां लाइफांनि गेजेरावनो थांनानै दङो बिफां लाइफांनि ओ बिलाइ बायदिसिनाफोरखौ जानानै बिसोरो थांनानै दोङो थिग बेबायदिनो बे बिफां लाइफाङाआबो ओ सुबुं माहारिनि थाखायबो जोबोर गोनांथि नङा होमबा नोंथाङाबो बेखौ एसे ओ मिथिगौ जानांगौ नोंथां एसे ओ आद्रा नोंहाबो गियान दोङ एसे बेफोरनि बागै माने सुबुंनि थाखाय जोबोर गोनांथि बेयो। बे नङाब्लानो बे सुबुं माहारिया थांनानै थाया होननानै जोङो ओ उम थांना औ गोब्राब जायो बेबायदिनो थिग बेबायदिनो जोङो ओ बिफां लाइफांजों आरो जों सुबुं माहारिजों माबोरै जोंहा ओ गोरोबलायनाय दोंङो ओ बेयाव जोंनिया बिफां लाइफां बिफांनिफ्राय जोङो अक्सिजेन होननाय जोङो गेस मोनो बेखौ जोङो बोनानै लायो बेनिफ्राय बिफां लाइफांनिफ्राय औ नों औ नंगौ नोंथां नोंनियाबो नोंगो नोंथां दा अक्सिजेन बिखौ जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय मोनो जों आरो बोनानै लायो अक्सिजेनखौ आरोबाव बेराफारसेथिं जोंनि फ्राय कार्बन डाइ अक्साइड हगारोना जोङो नङा होमबा नोंथां अ बे कार्बन डाइ अक्साइदखौ बिफां लाइफाङाबो ओ बोनानै लायो अ बेबायदिनो माने सुबुं आरो ओ बे बिफां लाइफांजों ओ गोरोबलायनाय दोङो आरो माने खाच माने औ गोबां सोमोन्दो दंलायो माने बिसोर गोरोब गारनो हाला यि सोमोन्दो होनब्लाबो जोङो गोरोन्थि जानाय नङा बेयाव जोङो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बिफां लाइफां ओ बिफां लाइफांनिफ्रायनो बेबायदि जोंजों गोरोबलायनाय ओ गारनो हायै सोमोन्दो हर हरखाबायबा जोङो बेबायदिनो दाबो जोङो सोलिगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां औ बेबायदिनो बिफां लाइफांफोरखौ जोङो ओ बेनि थाखायनो जोङो बिफां लाइफांफोरखौ रैखा थि होनांगौ रैखाथि होनांगौ जों सुबुं माहारिनिनो मोनसे मा खामानि औ औ बेखौनो बुंजागोन नङा औ नंगौ। नंगौ नोंथां औ बेबादिनो बेनिखायनो जोङो जेसे बां हायो दंफां दाननायफोरखौ जोङो होबथानांगौ जोङो जेसेबां ओ दंफां फुलि नानै जोङो न' न' गायनांगौ जोंनिया जेनेबा बुहुमनां आबहावा सान होनो नङा होमबा नोंथां बेयाव जोंनिया फांलाय फांथ' गाबो गायो बा जुनाव जोंनिया औ बे बा जुनाव जोङो
नां ओ आबहावा
अ मुलुगनां आबहावा औ नंगौ नोंथां ओ बे बे सानखालि जोङो बयबो फरायसालियावनो जा अबेबा अफिस स्कुलफोरावनो जा जोङो न'आवनो जा अबेबा जोंनिया मोनसे ओ अफिस बायदिसिनायाव जोङो बे ओ हाबाफारिखौ लानांगौ बिफां लायनाय हाबाफारिखौ आरो बे बिफां लानाय गायनाय हाबाफारिजों लोगोसे जोङो बेयाव जोङो बिफां लाइफांखौथ' जों ओरैनो गायना दोनबा जाया नङा होमबा नोंथां बेखौ जोङो जोथोनबो लानो रोंनांगोन बेखौ जोथोन लायोब्लासो जोंङा इयुनाव बे ओ दंफाङा गिदिर जानाय जानायालागै जों बेखौ जोथोन लाबासो जोंनिया बेखौ बेनि फिथाइखौ जोङो मोन नङा होमबा नोंथां अ थिग बेबायदिनो जोङो बिफांखौ गायना दोननानैल' जानाय नङा जों बेखौ रैखाथि होनांगौ। बो जों बेखौ ओ देरजासिम जोङो जे जिखियाखि जोङो देरजासिम बेखौ जोङो ओ साखो मा होनो रैखाथि होनांगौ औ नोंथां नंगौ थिग बेबायदिनो दे नोंथांनिफ्रायबो आङो फंनैसो बेनि बागै सों दयै फोरमायजानो लुुबैदों नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा औ
दे दे
जोंहा दिनै ओ दिनै जा जोंहा ओ थांना थासान्दि समावहाय जोंहा दंफां बा लाइफां बे लाइफाङा ओ नोंथाङा दा बावैसो बुंलांबाय जोबोर मोजां मोजां खोथा बुंदों नोंथाङा दसे समावनो नोंथाङा खायसे बिफांनि जा नांगौथि जोंनो गोनांथि बिफांखौ जोंनो मानो थाखाय गोनां जायो आरो बिफांखौ माबायदि रैखा खालामनांगौ बिनि सायावबो नोंथाङा मा गोबां आंनो माने खायसे आं मोनथियि खोथा नोंथाङा फोरमायना होबाय दा आङो बेनि सायावनो आंबो जा हायो एसे आंबोथ' बे बिफां लाइफांनि सायाव आंबो एसेबां आंहा रोंगौथि गैया स' बेनिखायनो आंबो मा जे जेसेबां हायो आंबो बेनि सायावनो आंबो एसे बुंनो नाजानोसै नोंथां
औ नोंथां नंगौ औ
आंनि मिथिनायाव आरो नोंथां दिनैहाय जोंहा ओ थांना थासान्दि समावहाय जोङो मानसि सुबुं माहारिया थांनानै दं होनना बुङोब्ला जोंहा बे दंफां लाइफां जिब जुनारनि थाखायसो आरो दिनै जोंहा दंफां लाइफां गैयामोनब्ला जोंहा जोंनो हां लानाय हां हगारनायाव जोंहा मा जा गौमोन खायसे उसुबिदाखौ जों नुगौमोन आरो जेरै दंफां लाइफाङा जोंनो नोंथां बुंनाय बायदिनो जेरै दफां लाइफाङा जोंनो मा होयो थांनानै थानो बा हां लानो थाखाय जोंनो अक्सिजेन जोंनो होयो
औ नंगौ नंगौ औ
स' जोंहा अक्सिजेन होनाय लेखा जोंबो मा बिफांनिफ्राय जों अक्सिजेनखौ लानानै जोङो जोंनि थांना थानो थाखाय जोंहा मा खाबु मोनो दिनैहाय जोंहा दंफां लाइफां गैयामोनब्ला जोंहा मा जागौमोन जोंहा सुबुं माहारिया दिनै बे बुहुमाव थागौमोन ना थाया बेनि जेबो थ' बुंनो हालाय नोंथां नंगौना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
दा बेखायनो दंफां लाइफाङा ओ दिनैनि समावहाय जोबोर गोनांथि होननानै आं सानदों आरो गोनांथि माने गोनांथि जायो आरो ओ जेरै जोंहा दंफां लाइफां गैयामोनब्ला जोंहा जोंनि बुहुमखौ समायहोनो थाखाय जोंहा मा थानाय नङामोन जोंहा ओ बायदिसिना जिब जुनार दावमा दाउसा बे मा थानाय नङामोन आरो जोंनि बुहुमखौ समाय होनाय नङामोन मानो होनना बुङोबा जोंनि बुहुमखौ समाय होयो बायदिसिना समायना समायना बिफां लाइफां जोंनि मा होनो जोंनि जा बुहुमाव जोंहा मा नुयो फांसे फांनैल'थ' बिफां नुवा नोंथां बायदिसिना गोबां रोखोमनि जोङो समायना समायना बिफां बिबार बिफां नुयो जोङो बिबार बारनाय बिफां बिबार बारि बिफां फिथाइ सामथाइ बिफां जोङो बेफोरबायदि नुयो आरो नोंथां औ औ दा दा जोङो बैफोरखौ जोङो ओ दिनै दंफां लाइफां गैयामोनब्ला जोङो मा ओ नुनाय नङामोन आरो ना नोंथां स' दा बे जोंहा जाहैबाय बिफां लाइफां थानांगौ दा बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो माबायदि मुलाम्फा मोनो होननानै बुङोब्ला जोङो दंफां लाइफांनिफ्राय जोङो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो
औ औ नोंथां
दिनै जोंनि थांना थासान्दि समावहाय जोङो मा खालामनो हायो गोबां बाय बायदिसिना थासारिफोराव जोङो बिफांनिफ्राय जोङो मा सहाय लानो हायो खाबु लानो हायो आरो नोंथां औ दा जेरैहाय मोनसे जों खामानि नायनो थाङोबा जोङो दिनैहाय मोनसे न' बां लुनो थाखाय जोंहा मा बायदिसिना जोंहा काट आरि बायदिसिना जोंनो नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां स बै नांगौ जायो अब्ला जोङो मानिफ्राय जोङो बे काटखौ बानायगोन जोङो दंफां लाइफांनिफ्राय बानायगोन अब्ला जोंनो न' बां बानायनायावबो जोंनो मा नांगौ जायो काट दंफां लाइफांनि जोंनो बेखौ नांगौ जायो आरो
औ औ औ नोंथा
जोंनो नांगौ जायो दिनैहायथ जोंहा मा नुबाय दिनै जोंहा गोबां मोजां मोजां जोंहा गिदिर गिदिर न'फोराव गिदिर गिदिर जोंहा मा बानायो फार्निचार फोर बानायो स' बेफोरावबो जोङो खायसे गोबां मोजां मोजां फारनिचार फोर बानायनो थाखाय जोंनो मा नांगौ जायो मोजां मोजां गुन गोनां मा होनो एसे बेसेन गोसा बेसेन गोसानि जोंहा दंफां नांगौ जायो जों मानो होनना बुङोब्ला जोंनि जा बुहुमाव गोबां बिफां दङ दिनै बेसेन गोसानिफ्राय लानानै बेसेन खमहालागै जोंनो नांगौ बायदि गावनि लुबैनाय बायदि जोङो मा दंफांफोरखौ जोङो मोनो आरो जोंनि बुहुमाव जोंनो इसोरानो सोरजिखादों जिहेथु जोंङनो नांगौ बाहनानै जोङो ल हायो आरो दिनै जों बे बेफोरखौ जों मुलाम्फा मोननो हायो दा जोंहा जोङो दंफांनिफ्राय मा मा जों बानायनो हायो होनना बुङोब्ला जोङो दंफांनिफ्राय जोङो नांगौ बायदि जोङो फार्निचार बानायनो हायो टेबोल चेयार बानायनो हायो नंना नोंथां आरो जोंहा मा बानायनो हायो जोंहा बायदिसिना जोङो न'फोराव बाहायनायनिफ्राय लानानै जोंहा बायदिसिना गोबां जोङो दंफां लाइफांनि जा ओंखारनाय जा काट बेफोरनिफ्राय जोङो गोबां जों खामानि जों मावनो
औ औ नोंथां
औ दा जोंहा जहा मुलाम्फायाबो फैबाय आरोबाव जोङो मुलाम्फा होनना बुंबावोब्ला नोंथां जोङो मा खालामनो हाबावो दिनै जोंहा दंफां लाइफांनि काटनि जोंहा मा बेफार फालांगिबो जों खालामनायखौ जों नुसयो आरो जोंनि आथिखालनि दिनावहाय
औ नोंथां
औ जोंहा काट फाननानैबो जोङो औ नोंथां औ जोङो काट फाननानैबो जोङो औ कार्ड फाननानैबो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो नंगौना नोंथां बेफोर बेफोरबायदिनो जोङो माने गोबां रां आरजिनो हायो आरो नंगौ नोंथां औ जोङो औ औ औ औ जोङो बेफोरो औ औ औ जोङो माने बेफोरबायदिनो जोङो दंफां लाइफांखौ जोङो जोंनो जोंनि दिनैनि दिनाव बेहाय नांगौ जायो जों दंफां लाइफानायबो जोङो मा मोनो बेफोरबायदि मुलाम्फाखौ जों मोनो आरो मुलाम्फाजों लोगोसे जोङो गोबां नांगौ जों सुुफुंना लानो हायो नंगौना नोंथां? आ बा जोंहा समाबो जोंहा जाबाय नङा ना होमबा नोंथां? औ औ दिनै माने नोंथांजों आङो नोंथाङा जे बे खम समनि गेजेराव आंनो गोबां मोजां मोजां खोथा सावरायबाय दिनै आंजों ओ आं मोनथियि खोथाखौ नोंथाङा आंनो फोरमायना होबाय बेनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर नोंथांखौ बावहरबावबाय। आं आरो आसा खालामबावो इयुनाव नोंथांजों आरोबाव फिन लोगो मोनफिनबावगोन बिदिनो जोङो बिनिसाय मोजां